हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों। आंथ' ओरैनो दं दा। नोंथाङालाय।
अ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां। ओ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम औ नों सम दङ ना?
औ दं।
औ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो आयदानि सायाव एसे सावरायनि नोंथां औ। औ गिबियावहाय नोंथाङा बैसागोखौ नोंसोरनिदि माबाददिहाय मोसौफोरखौ थुखैयो बेनि बागै एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना?
जागोन फोरमायनो हागोन बिदिनो दाथ' बैसा बैसागुआ जोंनि बोसोरफ्रोमबो बैसागु माहा माहायाव जाबोबाय थानाय फोरबो नालाय। जों बेखौ बोसोरै फालियो आरोना जेरै जोंनिया बैसागुआव बैसागुनि जों सेथि सानखालि मोसौ- मैसोखौ थुखैयो आरोना। बेखौ जोङो ओमफायो जेरै से-सेथि सानखौ मोसौ- मैसोनि बैसागु होनना बुंनाय जायो आरोना। ओमफ्राय नैथि सानाव जोङो जेरै जोंनि गावनिख्रुइ गेदेर मानसिफोरखौ मान होयो आरोना। जेरै बिमा बिफा जेनेबा आबै-आबौनो जा बिदि गोदोफोरखौ जों मान होयो आर ना।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोङो थामथि सानाव जोंनि जेरै बैसागुआव जोङो जेरै जोंनिया न'खर- न'खर मोसाहैथिंनाय जेरै खाम, सिफुं गामिनि गासैबो जेरै सेंग्रा -सिख्लाफोरा लोगो नांनानै जयै रंजाहैयो आरो ना।
औ नोंथां थारैनो, औ नोंथाङा बुंनाय माने बिदिनो माने जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फालिनाय जायो आरो ना।
औ।
जेरैहाय जोङो बैसागो फोरबोखौथ' माने गोदो- गोदायनिफ्रायनो माने बर'फोरा जोबोद गाजा- गोमजायै फालिबोखायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे माने जोङो अ बैसागुखौ माने बांसिन मोननै बाहागोआव बाहागो खालामनो हायो आरो। जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो जों गिबियाव माने मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो आरोना। अ। मोसौ बैसागुखौ फालियो होनबाथाय जोंहा मोसौ बैसागुआव माने मोसौखौ थुखैनाय जायो। जायो आरोना। अ बे- बेखौ जोंहा सैथ्र' दाननि माने जोबथा सान एबा दिनाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना, ओ जाय दिनखालि थुखैगोन ना। बे दिननि सानसेआव आगोलाव एबा सानसे सिगांहायनो जों माने मोसौ थुखैनायावथ' जोंहा गोबां रोखोम फिथाइ -सामथायाइ नांगौ जायोना जेरैहाय लाव फान्थाव बिग्लि-लिथि हालदै थाराय बेफोरखौ माने जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन औ बेनि सिगां माने बुथुमनाय जायो आरो ना। अ बेनि उनाव हाय जोङो जाय दिनखालि मोसौखौ थुखैगोन जोङो बे दिनखालि माने बेबदिनो ओम बेबायदिनो जोङो फिथाइ -सामथाइ फोर -खौ बुथुमनानै लाबानै माने जाय दिनखालि थुखगोन जों बिदिनखालि हानाय जायो आरो आरो ना ओमफ्राय हानायनि उनावहाय जोङो जेब्ला खायफा खायफा मोसौफोरखौ मालाबो बे फिथाइ -सामथाइखौ माला सु नानै माने ननि उखुमफोराव खेबना दोननायबो नुनो मोनो आरो। आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ फोथार फोराव लांनानै जेनेबा जाम्फु थुखैयोबा नाला फुख्रिफोराव थुखै हैैयो आरो ना दैमा दैसा बेफोराव थुख खै हैयो बेयाव थुखै खांनानै ज जोंहा मोसौ नो फोथा फुननाय जायो मोसौखौ थु खैनाय समाव जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोनोनि समनिफ्रायनो जोंहा माने ओ-मोनसे औ खुगा मेथाइ दंखायो आरो। जेर हाय लावजा फान्थाव जा बोसोर बोसोरे एर बाय दा माने बे जोंहा गोदो गोदाय निफ्रायनो माने सोलिबोनाय आरो जोंनि खुगा खुगा ना? बेखौ जोङो माने बे मोसौ थु नाय समाव अ जेनेबा अ खननाय जायो आरो ना। ओ बेनिफ्राय जोंहा ओ बे खालि माने मोसौखौ जोबोद उदाङैनो हगारना होनाय जाय जायो आरो मोसौनि फागाखौबो जोङो सोलायनानै गोदान दुरुं होनाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोंहा मानसि सिनि बैसागो जोंहा मानसिनि बैसागोखौ जोंनि ओनसोलफोराव माने स्नि सान एबा हापथासेखौ जोङो लानानै लाखिनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बैस सागोनि सेथि सानाव माने जोङो गामिनि ओ रायजो राजा बार मन्दिरफोराव जमा जा थानसालिफोराव जमा जाना मानो जोङो गिदिरफोरखौ मान सनमान होयो उन उन्दैफोरखौ अरनाय होनाय जायो आरो ना बेजों लोगोसे बेनि उनावहाय जोंहा माने ने मिथिंगायाव मोन मिथिंगायाव मोननाय जेरै खो गोखा गो‌ खै जानाय माने बेबादि मिथिंगायाव मोननाय सेजौ से सेथा मैगं थाइगंफोरखौ माने जोङो बुथुमना जानाय जायो आरो ना अ जेरैहाय दिंखिया ओ खुंखा खारौ खान्दाय बिलाय गासिबो माने मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंफोर गोजानाय जायो आरोना ओ बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ मानो जानाय जायो होमबाथाय जोंहा मानोे जोंनि देहा सोलेरफोराव जेन बेमार आजार सानाय सुनायफोरा जि बे ओ जिनै दानाव जाया बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो आरो इखौ जोंहा गोदो गोदायनि फ्रायनो फोथायनाय दंखायो आरो ना
औ नोंगौ
अ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो मैगं थाइगंफोरखौ जायो नामा नोंथां
औ जायो जोंनिखिबो बेखौ नागिरो आरोना जेरै जोंनिया बेफोर बायदिनो बेमार आजार खौ मोजां जायो नागिरो बेफोर आरो जोंनि बाखा नालाय बेफोरो जों बर हारिनि मोनसे नेमखान्थि हिसाबैनो सोलिबोबाय थाखानायलाय बिदिनो जोंनिया बैसागुआव बिदि मैगं थाइगंखौ नागिर थिंङो आरो जेनेबा सेजौ सेथा गोबां बेयाव दं जेरै दिंखिया जेरै लाव बिजौ गोबां बिदिनो बायदिसिना मेव खौ नायगिरो आरोना जोंनिया बरमा सुबुंफोरा थानो थाखाय
थागौ मोनो बेफोरखौनो जानाय जा जायो आरोना औ औ ओ बेनिफ्राय जोंहा मोसानायाव बे ओ उन्दैनिफ्राय लाना गिदिरसिमहालागै माने जा दिनखालि बे मैगं जाखा जोङो मोसानाय जायो आरो आरो ना बे मोसानायाव जोंहा माने ओ गासि बो ज' ज' जालायनानै माने बेबादिनो हिनजावसाफोरा माने दख'ना बिदन दख'ना गोमो गाबनि बेबादिनो फास्रा रेगे रेगा आगर बेबादिनो ब्लाउसखौजा जोबोद देलायो मालाय बेबा हौवासाफोराबो गस्ला गुफुर गामसा गोथां बेफोरबादि आरनाइ आरि लानानै माने जोङो खाथि खालानि ओनसोलाव न' न'फोराव माने मोसाहैनाय जायो आरोना अ बेजों लोगोसे जोंहा माने गोदो गोदायनिफिनो आरो गोबां बरफोरनि दोरोङारि दामजु फोर दङ नङा होमबा जेरैहाय खाम सि फुं जथा सेरजा थरखा बेफोर माने जोंहा गोदो गो यनिफ्रायनो माने सोलिबोखानाय आरो ना। उम बे जों जा खुगा जों खुगा मेथाइ खननानै जोङो मोसानाय जायो आरोना बुंनो थांब्ला जोंहा माने ओ गोदो गोदाय माने जोङो बेबादिनो अब्बा लांदां फोथारफोराव बांसिनै मोसानायखौ नु नो मोनोमोन थिक बेबादिनो अब्लाबो माने ओ आथिखालाव माने खायफा खायफाखौ माने जोङो मबेइल ओ मबेइलनि रेकर्डिं बेबाय एदिअद ए बक्स हरदों- जानायखौबो नुनो मोनो आरोना खायफा खायफा ओनसोलफोराव माने बिबुथिखौ जों नु नुनो मोनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायादि मो सायो नामा नोंथां माबादिहाय बैसागु बर' मोसायो बेबारनि मागाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनिजोंबो मोसायो मोसानाया जेरै जोंनिथिंबो दा जेनेबा दानियाथ' जेरै बक्सस ओंखारोमा नालाय थेवबो दानिया जोंनि साइडजोंबो बिदिनो लोगो जयै लोगो नांनानै जेरै खाम सि फुं सेरजा जथ बेखौ लानानै जोंनिखौबो बैसागुखौ न'खर न'खर थांनानै जों गाजा गोमजायै मोसाहैयो आरो ना। जेनेबा फंबाय बिनानाव लोगोसे जेरै आबैआब आबै आबौ न'ङा दिसुन जेरै बाजैमोन जेरै गासैबो सुबुंफोरानो जयै लोगो नांनानै मोसाहैयो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोंनिया बे बिदिनो नियमबो दंखायो नालाय जेरै जोङो मोसाहैनो थांबा न'निफ्राय माइरं नङाबा एसे रां ओरै हरो। बेफोरजोंनो जोङो जेरै बिब फोरनि बैसागुनि जोबथा सानाव बेफोर रां मोननाय माइरं मोननायजोंनो जोङो जेरै जयै लोगो नांनानै मोनसे खाना जायो आरो ना।
औ नंगौ नंथ' थारैनो आरो बेफोरनि अनगायैबो माने हा बे आथिखालाव माने फैसाखौ जों लोबा लानानै गोबां जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव माने फांसन खुंनायखौ नुनो मोनो। आरोना माने अब्लाबो माने बिद - दि फांसन आरो खुंया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो जाबोखानाय नङा आरोना बे बेफोर नेमखान्थि नङा बेफोर माने दाबावैसो सोलायनाया मानो बेफोरबो जोंनि - आथिखालनि बैसागो आरो गोदोनि बैसागो मोनफा मोनफा फारागथि होननानै बुं जायो आरोना ओम अब्ला माने बे फांसननिफ्राय जोंहा गोबां गियानबो मोननो हायो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो उन्दैनिफ्राय उन दैफोरनिफ्राय जेरै थुनलाइारि बादायलायनाय बेजों लोगोसे आरिमुवारि बाद दाययज्लायनाय बेयाव खारनाय ओ खेला गेलेनाय बिदि जोंङो लोगोसे हरखाब बुंनाय बारि बोनाय थाबै बुंसलिबनाय बेबादि आरिमुवारि रोजाबनाय मोसानायखौ खौ नुनो मोनो ना आरो ना बिदियाव माने गोबां उन्दै -उन्दै गथ'फोरा बाहागो लानानै बेयाव गोबां गियानबो मोननो हायो आरोना बुंनो थाङोब्ला जे- जेरै हाय जोङो बेयाव ओ थाबै बुंस्लु सिलमनायाव थाबै बुंस्लिम नानैबो माने गोबां साहस मोनो बियो ओ आरो बेजों लोगोजो जोंनिया गेवलां मेल फोराव गोबां बेबायदिनो गेदेर -गेदेर सुबुंफोरखौ लाबनानै जोङो बिबुंथि एबा बोसोन बेबादि लाखिनायाव जोंहा खोनासंनानैबो गोबां गियान बुथुम बुथुमनो हायो आरो ना। अ नों नोंथांमोननि नि ओनसाव बेबायदि फांसनारि बैसागो जों लोब्बा लाना खुंनाय जायो नामा नों
औ जोंनिखिबो बिदिनो जेरै बैसागुनि मुङाव जेरै फांसन ओरै बिदिबायदि फालियो आरो ना जेरै फांसन जायो बेयाव जेरै जोंनि गामिनि हमना जेरै फंबाय बिनानाव मोना जेरै मोसानाय बादायलायनाय रोजाबनाय बादायलायनाय बेफोराव बाहागो लायो आरोना बेफोरावनो जेरै बेफोरखौ बैसागुनि मुङाव जेरै फाथिनाय फांसनफोरखौ जोबोद गाजा गोमजाय खुंनाय जायो आरोना जेनबा अबनिफ्राय। सिंगार लिंहरनाय। बानाय दानियाथ' जेरै फांसन मांसन फांसन होनोब्ला जेरै सिंगारफोरखौ लिंहरखायो नालाय जेरै सिंगार नङाबा मोसा खावरिफोरखौ गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै जेरै बिदिनो रंजायो आरो ना जयै लोगो नांनानै मोजाङै बैस अ बैसागुआ दा जोंनि आसामनि बर' सुबुंफोरनि मोनसे मख'जाथाव मुंदांखा फालिथायाइ फोरबो नालाय जाय गोदान बोसोरनि जागायजेननायखौ दि थियो। बे बेयो हारि आरो हारिमुवारि फोरमायथि आरो धोरोमनि मोनसे सम आरोना जायखौ जों।
औ नोंगौ माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने गोदो गोदाय मान माने बेफोरबायादि गैयामोन बेफोर माने बिसोरो अबेबा बेफोर बालि गैयामोन बेफोर बादि माने बिसोरो बसेड़ा लांदां फुथार बबेबा बेफोरब दंफांफोरनि सायाफोराव माने गावजों गाव बेबायदि मेथाइ खनलनायना गासै दामजु दामग्रा लानानै माने मोसानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना आथिखालाव माने बेबायदि गोबां रोजाबगिरि दें बेबदिखौ लाबो बेफोराव माने गोबां खाथि खाथि खालानि सुबुंफोरा फैनानै माने बेयाव गोबां बाहागो लाफैयो रंजाफैयो फैयो बिदिनो गोसो हो साना रंजानायखौ। जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ।
औ थारैनो माने बैसागोया जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद जेनेबा गोनांथार फोरबो जोबोद गाजा गोमजायै जोङो। गोसो होसारनानै फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ। अ बुंनो थाङोब्ला बैसागोआ जोंनि थाखाय ओ उम गासै बर'फोरानो मानो नै बेखौ गोदोनिफ्रायनो माने जोबोदैनो ओ मोजाङै फालिबोनाय जायो आरोना औ औ औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिबो बैसागोखौ बैसागोखौ माबादिहाय फालियो नोंसोरनि खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोरा।
जोंनिखौबो बिदिनो फालियो जेरै। दा जेरै सोलिबोखाबाय थानाय नियम मथेैनो। फालियो आरोना। उम उम। दे होनबा न' नोंथां औ दे।